औ गोजोनबोलायसि नोंथांनिसिमबो
ओ ओरैनो नोंथां- नोंथाङा माबाफोर आबाद मावनो मोनदों
औ नोंथां मानि नै आं दा थालिरनि थेल थालिर आबादखौ मावगासिनो दङ बेयाव एसे मुुखुब जानानै दं आरो ना नोंथां
अ दा नोंथां बे थालिर आबाद मावनायनि माखासे लामा बा माखासे मा -मा रोखोम खालामनांगौ बेनि बागै स फोरमायना होदो नोंथां हायोबा
औ -औ -औ जागोन नोंथां जेनेबा ओ फोरमायनोसै नोंथाङाबो खोनासंलांबानो जाबाय नोंथाङाबो दा आबादनि सोमोन्दै बुंलांबानो जाबाय ओ आथालिर थालिरा आबाद मावनो -मावनो थाखाय जोङो मा होनो गिबियाव जोङो मा होनो हाखौ बासिगोरना लानांगोन आरोना हाखौ बासिनानै लानाया जाहैबाय जोङो ओ मोनसे ओ थालिर आबाद मावनो थाखाय जोङो मा खालामनांगौ गिबियावनो जोङो हालेवगोर होननानै लानांगौ आरोना जों जेब्लायबो जों आबाद मावनो थाखाय जों हालौनानै लानांगौ आरो ओ बेजों हालेवखनायनि उनाव जेब्ला जोङो थालिर थालिरखौ जोङो माखासे थालिरिआबो जाद दं आर ना माखासे बबेावबा थालेरा मानि आबाद मावसाया माने बुरजा बिबांनि मावजाया आरो ना गाज्रि जायो जेनेबा जोङो थालिरखौ मावोब्ला आं मा होनो मालबगफोरखौ जोङो मावनो हायो आरोना थालिरखौ आरो बेजोंनो बेजोंनो दंबावो जों जों जोंनि हा थालिर बेदरफोरबो ला लाबोनांगौ आरोना थालिर बेदरजोंबो जोङो थालिरखौ मावनो हायो। आरो आरो दंबावो बिजोंनो मा होनो ओ थालिर फेंखाफोर होयो आरोना बे थालिर फेंखाफोरखौ एरनानै लाबोनानै लासै लासै, आ मा होनो गायनो हायो आरो ना बेखौ जों गायो गायनानै जोङो, ओ जेब्ला जोङो दस सय मिटारसो गोजान जोङो गायनानै जोङो मा खालामनांगौ जों, बेखौ नेनांगोन आरोना बिनि उनाव जेब्ला जोङो। बे थालिरा जे देरो अब्ला देरहांनाय जायोब्ला जोङो। आ फिथाइ हरांनाय जायोब्ला बेयाव जोङो मा होनदों रावन जावनानै जोङो बेयाव माखासे, हासार होनांगोन आरोना जेरै जोङो हासारफोरखौ खारो गारनानै होनांगोन एबा सारनानै होनांगोन आरो ना जोङो खोनानो मोनदों खिन्थु जे बे जे मा होनो, माबायाव मा होनो हायाव आब थालिर आबाद मावो अब्ला बे बे थालिर आबाद माव खांनायनि उनावबो इहो मा दस्रा माने गुबुन आबाद मावजाया होननानै जोंङो मिथिनो मोनदों आरो ना मानो होननानै बुङोब्ला जोङो थालिर आबाद मावोब्ला जोंहा, गोबां बिबांनि मा होनो हासार नांगौ जायो आरोना बिनि थाखायनो जोङो बे थालिर, मावखांनाय हायाव माने जोङो ओ गो नेक्स्ट खनसे गुबुन आबाद मावजाया होननानै जों मिथिनो मोनो आरोना जेनेबा जोंथ' मोनथियो जेनेबा थालिर, बिफाङा गोबां दै बोनानै लायो एबा दै बोखो बोनानै लाबोयो होननानै जों मिथिखायो आरो दङ आरो ना थालिर थालिरखौ जोङो जेब्ला देरो अब्ला जोङो बै थालिरखौ, थालिर बिदां हरनायनि सिगां माखासे फेंखाफोर एरो बे फेंखाफोर एरनायाव जोङो दानस्रां दानस्रां, होनांगोन बिलाइफोरखौ, दाननानै होनांगोन आरोना आरो जोङो बेखौ मोनसे मोजां जोथोन लानांगोन माने, जाहाथे थालिराव माने एम्फौ हाबा आरो बेमार जाया जै। थालिर बिफाङाव जेब्ला एम्फौ हाबो अब्ला मा जायो होनदों, बे थालिरा मान होनो लासैनो मा जालाङो थै, थैजोबलांनो हमो आरोना जायनि थाखाय जोङो बेखौ गिबि नोजोर होनांगोन जेब्ला जे जोंनियाव बे थालिर बागानाव जोङो मा जायो बेमार जायो अब्ला जों बे, बेखौ जोङो दोैनियानो साबसिनसै आरोना जोङो बेखौ जों दानफायजोबनानै, लानांगोन आरोना जे दानफायनानै लाजोबनायनि उनाव जोङो मा खालामनांगौ बेयाव,
ओ दानफायनानै लानानै गोदानै गायफिननांगोन आरोना जोङो मानो होननानै बुङोब्ला जेब्ला जों थालिरा, आरो बेमार जायो अब्लाबो बेमार जानायाव मानो, बेमार जायोब्ला बैयो बिदांआव हरा आरो ना, माने सेवख्ल सेवख्ल थैजोबलाङो एबा रोमोलाङो आरोना लासैनो, जेब्ला जोङो थालिर बिदाङा जोंना थायो अब्ला जोङो बेखौ थालिरखौनो जोङो, ओ दाननानै मा खालामनांगौ जोङो बे फिथाइखौ जोङो। लाबोनानै जोङो हाथाइफ्राव फानफैनो हायो एबा जोङो थालिर बागान खालामो नालाय नोङो। थालिर थालिर लांग्रा फायखारिनिबो जोङो फाननो हादों बा दांसेयावनो जोङो बिदिनो, ओ सेजौ बाजि सेजौ द'जि सेजौ दाइनजि गाहाम मोनो आरो जोङो, गोमोन गोमोनखौ, गोमोन गोमोन, गोमोन मा होनो बेखौ गोमोनै जोङो माबायोबा, गोमोन जोङो फानोब्ला जोंहा बांसिन थाखा मोनो होननानै मिथियो खिन्थु जों गोमोन, फानोबा जोङो बेयाव मा होनो माखासे माबा जायो आरोना जोबोद जु खस्थ' जायो बिनि थाखायनो जोङो बे गोमोनखौ जोङो बांद्राय, जोङो फाननायखौ नुनो मोना आरोना नोंथां जायनि थाखाय जोंहा, मा होनो गोथांखौनो जों फाननायखौ बांसिन नुनो मोनो बे जोङो गोथां जेब्ला फानो अब्ला जोहा, आ एसे खम बिबांनि, फैसा मोनो होननानै आं मिथिनाय जायो आरोना जे जों आरो दाथ' थालिरनि आबादखौ गोबांखौनो मावनायखौ जों नुनो मोनसै जेरै जोङो गयनि आबाद मावो जेरै जों लबार आबाद मावो बा मा होनो फाथो आबाद मावो बेफोरबायदिनो जोङो बे माने थालिरनि आबाद। खौबो जोङो गोबां मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना जोङो थालिरनो आबाद मावोबा जोंहा माने थालिराव गोबां टाइम होनांगौ जायो जेरै जोङो मा होनो माखासे बे बिलाइफोरखौ जोङो दानै दानै होनांगोन आरोना जे बैयो मा मानो होननानै बुङोब्ला बे बिलाइ दानायनो होननायनि खारनानो जाहैबाय माने बे फिथाइया माने जाहाथे बिलाइजों गिलिर जाफानानै माने गोग्लैया आरो ना माने थाब गरबनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो जोङो जों बे थालिर आबाद मावबा बेखौ जों गिबियैनो नोजोर होनाया जोंनि थाखाय गोनांथार जानानै फैदों आरोना नोंथां आरो जोङो थालिर थालिरा जाहैबाय जोंनि मोनसे मा होनो मोजां ओ फिथाइ आरोना जोङो बेखौ जोङो फुं फुङाव फुंनि एबा बेलासियाव जों जानो हायोब्ला जोंहा मोजां जायो थालिर फिथाइफ्रा जोङो मा होनो जोंनि देहाखौ गोजोन खालामो आरोना जोङो फिथाइ सामथाय जानायाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गोनांथार आरोना जों माखासे जोंनि माने भिटामिनफोरखौ जोङो फिथाइ सामथाइनि गेजेरजों गेजेरजोंबो जों मोननो हायो होननानै जों मोनथियो उम आरोना नोंथां आरो जोङो बेबायदिनो जोङो थालिर मैखुनफोरखौबो जोङो मा होनो ओंख्रि जानो हायो आरोना बेबो थालिर मैखुनाबो माखासे मा होनो जोंनि थाखाय मोजां कार्ब'हाइद्रेट ना मा होनो बेखौ जगायना होयो होननानै आं मिथिनाय जादों नोंथां आरो नोंथां ओ जेनेबा नोंथांङाथ' आबादनि सोमोन्दैयै फोरमायथिननायखाय आं फोरमायबाय दानिया नोंथांङा माबाफोर आयदानि सायाव बुंगोन होननानै सानदों नामा नोंथां? जेनेबा
दाथ' नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायलांबाय जेन'बा ओ थालिर आबादनि बागै आंबो नोंथांनो फाथो आबादनि बागै फोरमायनोसै जोंहा फाथो आबादा दा जोबोद मुखुब जानानै दङ मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आथिखालाव उम बबे ओ आबादखौ मावब्ला रां खामायनो हायो बे आबादखौ बांसिन सु सुबुङा मावो दा जोंहा फाथो आबादावबो ओरैबायदि म माखासे ओ रांखौ जों खामायनो हायो मानो होनना बुङोब्ला जों फाथो आबादखौ जोङो गोरलैनिफ्रायनो ओ फाननो हानाय मोनसे सुबिदा दङ जोङो गिबियाव फाथो आबादखौ खा-मावनो थाखाय जोङो जोंहाथ' जों गासिबो आबादखौ खोम मावनो थाखाय जोङो रां गारनांगोन एसेबाबो जेनेबा जोङो हाल एवनायाव जोङो फैसा थांगोन। बा हासार आरि होनायाव जा फैसा थांगोन बेबायदि दा जोंहा हासार होनोबा ओ जेन'बा उम हाल एवनायखौनो होनग्रोसै जोङो हाल‌ एवनो थाखाय बेयाव ओ ट्रेक्टरजों हाल एवनाया साबसिन। साबसिन जायो आरो मानो होनना बुङोब्ला ओ जोङो हाग्राफोरखौ फोथै जोबनांगौ जाहाथे बे हाग्राया जोंनि आबादाव जायगा लाया दा बिदिनो जोङो गिबियाव उम हाखौ हाल एवदो हालेवनानै बेयाव माखासे हासारफोर होदो हासारफोर होनानै जोङो बेखौ आराम मिलायहोदो मिलाय होनानै जोङो बे फाथो बेगरखौ जोङो माबाफोर मा होनो जोङो बै बेसरफोर फोनाय बायदि फोनांगौ आरो फोनानै जों बिदिनो बेयाव मोसौ मोसानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोङो माखासे ओ मा होनो जोङो मुस्रिफोरखौ जों खाथेनानै होनांगोन बा बेरा दुमनांगोन जाहाथे मोसौ मैसोफ्रा हाबनानै जोंनि आबादखौ गाज्रि खालामा दा बेबायदिनो जोङो उम बिदि खालामनानै जोंहा मा जायो जोंना जेब्ला फाथोआ रज'गोन अब्ला बेयाव माखासे हाग्रा फिसा फिसा रज'फायो जों हायोबा बेखौ एसे फुनानै होनांगौ। दा फुनानै होखांनायनि उनाव जोङो जेब्ला फाथोआ एसे जाजानाय माबायाव फैयो अब्ला जों बेखौ ओ फुनानै हाथाय बाजाराव फाननो हायो आरो। ओ फाननायनि उनाव जोङो बेयाव मा खासे रांखौ जोङो बे गोरलैखौ फाननानै मोनखायो आरो बेनि उनाव जों मा खालामनो हायो बेखौ उम दानफायनानै जोंहा बेखौ सोमनानै बेनिफ्राय बिगुर फुनांगौ जायो। दा बे जोङो जोंनि फाथो आबाद मावनायनि गुबै थांखियानो बेनो जोङो बेनिफ्राय ओ बिगुरखौ खुनानै जोङो दुरुं बानायनो थाखाय माबायाव फाननाय। दा बेयाव जोंहा गोबां मुलाम्फा मोनो जोङो माखासे रांखौ जोङो बै बिलाइ फुख्ल'नानै फाननायावनो मोनखायो आरो बिनि उनाव जोङो बेखौ बिगुरनि थाखाय सोमनानै जों बेखौ फानहरनानै जोङो बेनिफ्राय मोजां रां मोननो हायो। दा बेनो जेन'बा जोङो आथिखालाव ओ साख्रि बाख्रि मावनायनि अनगायैबो जोङो आबाद मावनानैबो गोबां रां आरजिनो हायो जों बे खौ नुबोगासिनो ओ जोंनि समाजाव बां सुबुंफ्रा बांसिन मा ओ साख्रि नागिरबाय थायो साख्रिनि हालाय हाफाय जायो नाथाय ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना आबादावबो जोंहा गोबां रां खामायनायनि खाबु दङ। ओ सरकारि साख्रि गोनाङा जोंहा समाजाव मोजां बा मोजां मानसिफोरा मोजां नोजोर जों नायोबा बिथांखौ मोजां मोनसे गुन गोनां मानसि होननानै सानो बिबो सैथो, नाथाय रां खामायनायनि खेथ्रआव जेन'बा नोङो सरकारि साख्रि बा ओ बिदिनो खामला मावनाय हाजिरा मावनाय बेफोरो गैया। दा जोंहा जोंनि न'खरखौ बा जोंनि उदैखौ फिसिनो थाखाय उम जोंहा खामानियाथ' जों मोनसेयाव मावखानांगोन। ओ बिदिनो जोङो माखासे बिदिनो जोंहा गोबां माखासे रां आरजिनो हानाय जोंहा जोंनि गेजेराव ओ माबाफोर दङ खामानिफोर दङ बा आबाद आबाद मावनो हानाय माखासे आबादफोर दङ। दा बैफोर आबादफोरा जोंनि गेजेराव आथिखालाव गोबां जायगा लागासिनो जेरै नोंथाङा होनदों थालिर बागान। नोंगौ थालिर बागानजोंबो जोंहा गोबां रां आरजिनो हायो। ओ जोङो थालिरखौथ' जों गोबां खामानियाव बाहायो आरो ओ बिदिनो आंबो नोंथांनो फोरमायदों जेन'बा फाथो आबाद। दा फाथो आबादाबो जोंहा ओ जोंनि बर'निजों माबाजों मोनसे सोमोन्दो गोनां। ओ जे फाथोखौ जोङो नारजि ओंख्रि जानो थाखाय बानायो। दा नारजि ओंख्रि जानायाव मा जोंहा माखासे ओ दोरोङारि बे ओंख्रि जायखौ जोङो सरखारनिफ्राय जोङो जि आइ टेकबो मोननो हादों। दा बिदिनो ओ जोंनि गेजेराव गोबां जोंहा जोंनि आबादजोंनो ओ जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रिफ्रा ओ माबानानै दङ। दा जोंनि गेजेराव बेबादिनो अनला ओंख्रि माबा ओंख्रि मेरला दं आरो जोंनि बे जोंनि ओ दोरोङारि बेफोर गासिबो जोंनि धोरोम जोंनि माबाजों जोंनि दोरोंजों सोमोन्दो गोनां बा जोंनि ओ माबाजों सोमोन्दो गोनां, दा जोङो बेखौनो बुंनो हायो। दा ओ जोंहा नोंथाङाबो फोरमायबाय आबाद नि बागै आंबो फोरमायबाय। दा जोंहा नोंथांनि समाबो जाबाय। जोङो आसा खालामो फिन उननि समाव लोगो मोनलायबावगोन नोंथां, खोनादोंना?
होमबा जोङो दोन्थ'लायनोसै नोंथां?
औ औ जागोन जागोन नोंथां, नोंथाङा मोजां फोरमायनानै होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे बिदिबालाय नोंथां, दे दे औ।